हेल'
खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामदों नोंथां?
जिरायना दं नोंथां।
अ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि बे आयदायानो जाबाय जों माने गामि नि ओनसोलाव जों बर'फ्रा माबाददि जिउ खुंनानै थायो। ओ जाखिनि हायो नोंथाङा नोंथांनिफ्रायबो फोरमायदो आरो आंबो जाखिनि हायो बेखौ फोरमाय नोसै।
औ औ जागोन नोंथां दे बिदिब्ला नोंथाङा जागायग्रोना होदो।
उम गामि बर' गामि होनना बुंङबाथ' जों बे बर' गामियाव जोङो बर'फ्रा बुहुद जों दुखु खस खस्थ' जों थायो मानो होनोब्ला जों माने बिदिनो जोङो जों बर'फोरनि न'खरावथ' जों बिदिनो दाउ अमा बोरमा फिसिनायाथ'
औ औ नंगौ नोंथां बर'फोरा जिहेथु जिब जुनार फिसिनानै जिउ खुङो।
औ औ जिउ खुङो जेरै मोसौफोर, मोसौ, बोरमा, दाउ, अमा, हांसो बेफोरजोंनो जोङो बेफोरखौनो जों फिसिनानै फाननानै मोनो आरो बेफोरनि रांजोंनो जों जिउखौ खुंनानै थायो आरो जोंनि नांगौ बेसादफोरखौ औ औ औ। बर'फोरनि न'खराव बुंनो थांबा जों बिदिनो हिसानफोरबो थायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां जोंनि बर' आइजोफोरा जिहेथु जि दानानै जिउ खाङो
औ औ। बिदिनो जि दानानैबो जों जिउखौ खुंनो हायो आरो बेल' नङा जों बिदिनो जों बर'फोरा जेरै एम्फौ लाथा फिसियो नङा
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बे एम्फौ लाथाफोर फिसिनायफोरजोंबो जों जिउखौ खुंनो हायो। जेरै ओ एम फौ लाथाखौ माजों फिसियो होनबा मिथियोना नोंथां नों?
औ औ मिथिगौ एम्फौ लाथाखौ गिबियाव माने बे एम्फौ लाथाया सिखिरिनिफ्राय जायो। सिखिरिया माने बिदै दैनानै बे बिदैनिफ्राय माने फिसा ओंखार फिसा गोरलै ओंखारो फिसा गोरलै ओं खारनानै बेनि उनावहाय देरनानै गिदिर जानानै माने एम्फौनि महर मोनहैयो आरो। बे एम्फौआ माने जोबोर गुन गोनां माने जोंनि बे लाथा एम्फौ होनना बुङोब्ला
औ औ लाथा एमफौ
जानाय गाहाय बेयो मोनसे ओ आरो बेनि अनगायैबो बेखौ
औ।
जेनेबा लाथा एम्फौखौ जोङो जा एम्फौखौल' जानाय जाया।
औ एम्फौखौल' जों जानाय जाया आरो औ बिनिफ्राय जोङो औ औ औ औ। औ औ औ।
हेल' नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिनो बे ओ लाथा एम्फौनिफ्राय माने जिहेतु फिथोब ओंखारोना बे फिथोबनिफ्राय माने जोङो खुन्दुंबो दिहुननो हायो आरो नोंथां। बे खुन्दुंखौ दिहुननानै माने जोङो बे खुन्दुंनिफ्राय जेरै
जोङो दख'ना बा फास्रा
इन्दि जि औ औ फास्रा, दख'ना, फालि, जोमग्रा बायदिसिना माने जों दाना नैबो लानो हायो आरो नोंथां आरो बिदिनो जोङो बे ओ इन्दि एम्फौ लाथा एम्फौखौहाय न'आवबो जायो आरो बिदिनो फानोबो बि दिनो बे फिथोबनिफ्राय जा खुन्दुं ओंखारो बेखौबो माने खायसेया न'आव दानानैबो निजिनि जि बानायनानै गानो आरो खायसेया फानहरो आरो नोंथां।
बिदिनो जों बर'फ्रा बिदिनो जिउ खुंनानै थायो आरो औ। औ औ।
अ दानाय लुनायजों
औ।
जिब जुनार
औ - औ जिउ खुंनानैथायो आरो आरो दाथ' थ दैज्लां बोथोर नङाहोमबा गामि ओनसोलावथ' जों बिदिनो गायनाय - फुनाया जाखायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां जिहेथु जों गायनाय गायनानैनो जेनेबा ओ आबाद मावनानै जिउ खुङो नालाय
आरो फुयो आरो बिदिनो मैगं जेरै मैगं मैगंनिबो बोथोर फैयो नङा बा नोंथां दाथ' ओम बिदिनो मेसें बोथोरावबो मैगंनि
आङाव माइ आबादा गाहाय
ओइ औ - औ बिदिनो मैगंआबो बिदिनो औ गुबुन बोथोराव जोङो बिदिनो मेसें बोथोरावहाय औ
मावनाय जायो औ - औ बेफोरबायदिनो माने जिउ खुंनानै थायोनो गोनां जायो आरो जोंनि
औ नोंथां बिदिनो मेसें बोथोराव मा मा मैगं मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
बिदिनो जोङो बोथोर लानानै बोथोर जा बायदि ओ हायाव जेनेबा जा आबादा जाथावथाव बेयाव मान माने बे आबादखौ मावनाय जायो जोंनिथिंजाय बिदिनो जेरै खुसेर आबाद जुखाम, आबाद सबाय बिदिनो हाखांनायनि उनावहाय माइ दुब्लि फोथाराव बिदिनो ओ बेसर आबादबो मावनाय जायो औ बिदिनो थास', आलु, जिं खा बायदिसिना आबाद जे फालौ बेफोरखौ माने गायनाय जायो बेफोरखौ गायनानै नै माने जोङो हाथाइ बाजाराव फानहरनाय जायो औ फाननानै बिदिनो रां थाइसे, थाइनै जा मोनो बेजोंनो माने न'खर सुंस'नायाव हेफाजाब होयो आरो
औ - औ - औ आरो बिदिनो दा दैज्लां बोथोरावथ' दैज्लां बोथोरावबो बुहुतथा मैगं बि बिदिनो गायो औ बेनो जाबाय मान आबादजों औ माइ आबाद जों लोगोसे औ औ जेरै बिदिनो जिंखा बि दिनो
नोथां लेस्रा जेरै लेस्रायाबो दैज्लांनि लेस्रा मेसेंनि लेस्रा बेफोरबायदि थायोना
थायो औ -औ -औ -औ -औ जेरै जिंखा, लेस्रा, भिन्दि, खुनद्रि दैज्लांनि मैं आरो मानो होनोबा दैज्लांआवहाय जों बिदि बिदिनो दै जायो नालाय बिनिखायनो जोङो मैगंफोरखौहाय बारा गायनो हाया आरो दैज्लांआव जानो नायगिरा आरो दैनि थाखायनो औ नोंथां आरो बिदिनो जों बर'फ्रा जेरै जोङो बिदिनो इफोरजोंल' जों जानो हाया मानो होनोब्ला जों औवाजोंहाय बानायनाय जेरै - जेखाइ, खबाय बेफोरखौबो जोङो ओ सोरजिनानैहाय बायदिनो बानायनानैहाय जोंहा
बिदिनो जा गावनि औ - औ गावनि जेनेबा गावनि गुन बा गावनि रोंगौथि बेखौ माने जोङो बिदिनो ओ जेने। बा जोंनि बर'फोराथ' ओरैनो जि। नेनानै थाया बिदिनो सोरबा बायदियाबा दानाय- लुनायाव आखा। फाखा संनाय -खावनाय, मावनाय -दांनाय बिदिनो गाव गावबा गावनि मोनसे रोंगौथि थायो बेफोरखौ माने। जोङो औ - औ माने बेस्थ' थायोब्ला बेफोफोरखौ माने खामानिखौ मावनानै। जोङो थाइसे।
औ - औ - औ थाइसे थाइनै जा मोनो जों बेखौ आरजियो। गावबा -गावनि रोंगौथिखौ आरो बिदिनो। दाथ' दैज्लां बोथोरावथ' बिराद बिदिनो। जोंङो ओ ना मोनसोगारो नङा होमबा नोंथां बो औ। दैज्लां बोथोराव ना मोनो जां बिजोंनो जों ना हमनो हानायफोरा बिदिनो ना हमबाय। बिदिनो जों बर'फ्रा बेनो जिउ खुंनानै थायो आरो।
औ नंगौ नोंथां आरो बिदिनो जोंङो।
जेनेबा जोंहा आबाद होनोब्लाथ' बेफोरल' जेनेबा माइ आबाद मैगं गं आबाद बेफोरल' नङा बेनि अनगायैबो जोंहा जेरै न'खराव जे आइ। जो माहारि बे।
अमा जिब जुनार मोसौ बोरमा जा फिसियो बेफोरखौ माने मोनसे आबादानो होनजायो। मानो होनोब्ला बेफोरखौ जोंङो औ बेफोरबो मोनसे आबादानो। बेफोरखौ माने जोंङो फिसिनानै जिउ खुंनाय जायो जेरै औ औ। नोंथाङा मिथिगौना अमा फिसिनो थाखाय मा मा नांगौ जायोबा अमानि थाखाय। खौ माबोरै फिसिनाय जायो एसे फोरमायना होदो नोंथां।
फ्रायथ' जों बिदिनो अमा जेरै जोंङो अमानो दानाबो होजायो। आरो बे गुन्दैखौबो मिथियो ना नोंथां बे गुन्दैखौबो होजायो औ औ। जेरै जोंङो जोंनि जानाय माइरंखौहाय जोंङो रुनानैबो होजायो आरो। जोंनि बे जानाय माइरंखौ जों होआ बा बिदिनो जेरै दाथ' जोंङो थास' मोनो होमबा नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नोंथां हाग्रानि बिदि
औ हाग्रानि बे थास'खौहाय। जोंङो रुनानैहाय जोंङो अमानो होयो आरो बिदिनो जोंङो जौ गोरान। जौ गोरानखौहाय जौ गोराननिहाय बे मा होनो जों बेखौहाय माने अफ्रि होनना बुङो आरोना जों बर' माने बेलेग जायगा मा बुङो मिथिया माने जोंनि खिहाय जि बिदिनो अफ्रियो होनना बुङो। जों बेखौहाय होयो होयोब्ला। बिदिनो अमाफोराबो मोजां जाखांङो आरो औ औ औ। औ आरो बिसिनाव टाइम बाय टाइम जेरै फुङाव खनसे। सानजौफुआव खनसे आरो मोनन खनसे बिसोनो बोथिथामखे होनायनि जायो आरो माने।
औ जेरै जों सुबुंफोरा ओ ओंखाम जानानै औ थांना थायो बेसोर माने जों बिदिनो जोथोन लानानै आदार होनांगौ जायो आरो औ। आरो नोंथां बिदिनो जेन अमाखौ बिदिल' लानानै जाया जेरै अमा अमाखौ। फिसाबो बानायो जोंङो फिसा खालामनानै बिदिनो औ जिथा। फ्राय दा बेफोरबायदि फिसा मोननानै बे। जों माने अमा अमा फार्म जायखौ बुङो बिदिनो गोबां अमा फिसिनानै। जोंङो माने ओ नखर संसनायाव हेफाजाब आरो औ औ बिदिनो गोबां मुलाम्फा। जायो गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेनि अनगायैबोथ' जोंङो। बोरमा फिसिनाय। बोरमा बेखौबोथ' मिथिखागौ नोंथाङाबो बोरमा औ बोरमा फिसिनो थाखाय। फाय जोंनो बिदिनो
जागा एसे दखरसे नांगौ जायो बिदिनो लांदां दुब्लि फोथारफोर एसे मोनब्लानो जायो बेयावहाय माने खायसे बायदिया बेरा दुं थेनानै दोनो खायसे बायदि आरो उदां हगारनानै दोनो आरो औ औ बे नेबाय थानांगौ जायो जोथोन लानांगौ जायो बेखौ माने सासे मानसिया नायखाबाय थानांगौ गौ जायो आरो बिदिनो बिफां बिलाइ जेरै ओ खान्थाल बिलाइ फाख्रि बिलाइ गाम्बारि बिलाइ बायदि बिफां बिलाइफोरखौ जोंङो हाननानै माने बोरमानो जाहो नाय जायो आरो बिदिनो माने बोरमा निफ्रायबो जोंङो गोबां ओ मुलाम फानजायो गोबां रां मोनो बिदिनो औ बोरमाखौ गोबां फिसिनानै। आरो ओ बेल' नङा बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो गुबुन गुबुन जेरै
गुबुन गुबुन जेरै
होनना बुङोब्लाथ' जोंङो दाउआथ' गासैबो न'खरावनो थाखायो जे
औ औ थायो औ
बिदिनो जेरै माइरं एंखुर जायो बिदिनो हाग्रानि एम्फौ एनला औ हाग्रानि एम्फौ एनला नागिरनानै जायो। औ बिदिनो दाउ अमायाथ' जोंनि बर'फोरनि जानायाव गुबै जानायनि गुबै होनजागोन बेखौ माने
औ औ औ जों बर'फ्रा औ औ थांनानै थाखायो औ। ओ जेरै बिदिनो बोरमाया बोसोरसेयाव माबोसे फिसा होयो नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथां
बोरमायाथ' बिदिनो जेनेब्ला बोरमा बुरजाबाथ' गोबां फिसा मोनगोन बिदिनो मा से बिमाया ओ मानै अम मानै हाया ब्लाबो बिदिनो मासे बेफोरबायदि फिसा होयो।
औ औ औ औ
बिदिनो माने बोरमा ओ बिदिनो फिसा खालामनानै फिसा आजायनानै माने बि दिनो बारायलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ औ औ जेरै मोसौखौबोथ' जोंङो बिदिनो फिसिनाय जायो नंङा होमबा जों बिदिनो मोसौखौ फिसिनो थाखाय जों बिदिनो दखलसे लांदां जायगाफोर नांगौ नंङा होमबा
मोसौआ औ मोसौआ बिदिनो माने मोसौ ओ मो सौ हालुवा मोसौ बि दिनो दामब्रा जेनेबा मोसौ गाय मोसौ गायाथ' जोंनो गोबां हे फाजाब होयो नंङा होमबा नोंथां।
औ औ होयो होयो औ जेरै ओ खोनादों नोंथां खोनादो।
औ जेरै मोसौ गायनिफ्राय जो औ औ खोनादों जेरै मोसौ गायनिफ्राय जोंङो गाइखेर मोनोना नोंथां।
औ मोनो नोंथां औ जों बे गाइखेरखौबो जोंङो बिदिनो अ खोनादों नोंथां।
औ बे गाइखेरखौ माने जोंङो औ औ बे गाइखेरखौ माने जोंङो ओ मोसौ गाइनिफ्राय गाइखेर मोननायखौ जोंङो मा ने सेरनानै बिदिनो ओ गामियावबा बाजारफोराव फाननानै बिदिनो जोंङो थाइसे थाइनै रां मोनो आरो बे गाइखेरा जोंनिया बिदिनो जेरै घि बा घुइ होनो जाय खौ बेबो जायो बे गाइखेरनिफ्रायनो जोंङो पुनिर बानायनो हायो बिदिनो गाइखेर दाखा बानायनो हायो गोबां जायो गोबां मुलाम
अम अम ओं गोबां मुलाम्फा जायो आरो औ औ।
औ औ मोसौ गायनिफ्राय माने मोसौ गाइया जोंनो फिसा होनानै बिदिनो गाय खेर होयो आरो मोसौ हालुवाखौथ' जों मिथिखागौ ना मोसौ हालुवाजों जोंङो बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो औ माने हालेवनायाव जोंनो हेफाजाब होयो आरो बेल' नङा जोंथ' मिथिखायो नालाय मोसौआ जेरै जोंनो गोबोरखि मोसौ